खबर दोना नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां दं दे।
औ ओ आं नोंथांखौ खबर हरनाय जाहोनानो जाहै ओ नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो होनना आसा हरनाय जादोंमोन नोंथां सावराय छापों जाङा ना
औ नोंथां सोावरायजागोन दे
औ ओ आयदायानो जाहैबाय जोंना जे गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोबाय थानाय एंगार हायि जोंनि मोनसे हारिमु ओ जोंना जे फोरबो फोरबोखौबो होनगोन हारिमु जों लानानै फोरबो फोरबो बैसागो फोरबो बेखौ गोदो समनिफ्रायनो एंगार हायै मोनसे जोंनि फोरबो होनना बुंनांगोन नङा होमबा? दाग गोदो समनिफ्राय लानानै आथिखालाव मा बादियै फालिनाय जायो एबा मारै सोलाय सोलु नुनाय जायो बेनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बैसागु रंजानाय आरो दानि रंजानायनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ नुनो थाङो आरो। बिदिब्ला नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै। जोङो ओ गोदोनि बैसागु रंजानायखौ जोङो बैसागुनि गिबि साननिफ्रायनो जोंहा ओ मोन बैसागुआ मोनफैनाय लोगो लोगोनो आरो गोबां बा बयबो रंजानायजों बिब्दिनो ओ उसिफावनानै बयबो गिबि साननिफ्रायनो रंजानो ओंखारबोयोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव बिब दि बैसागु सफैब्लाबो एसेबां मा होनो गोसो जानायखौ नुवा आरो बे जेनेबा रंजानायफोरखौ। बिब्दिनो जोङो ओ गोदो जेरै बैसागु समाव बायदिसिना जेरै मुं लाना मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागु बिब दि फालियोमोन। नाथाय जोङो दानि समाव एसेबां बेफोर नेमखान्थिफोरखौ ओ मा होनो फालिनायखौ नुनो थांला आरो, खायसेखौल'सो जोङो फालिनायखौ नुयो। ओ थेवबो एसेबां मा होनो बांसिनखौनो फालिनायखौ नुनो थांला आरो। आरो गोदो जेरै जोंना से दानहालागै बैसागुखौ बयबो रंजायोमोन बिब्दिखौबो जोङो दानि समाव नुला आरो मानो बुङोब्ला जोंना आथिखाल समाव बयबो समनि आंखाल गानो गावबा गावनि खामानियावल' गासिबो सुबुंफोरानो मुखुब थानायखौ नुदों आरो। बेबायदि बिदिनो जोंना गोदो जेरै मोसौनि बैसागुखौबो जोबोर गाजा गोमजायै फालियोमोन। ओ बिब्दिखौबो जोङो नुनो थांला आरो दानि समाव। ओ गोदो जोंहा बांसिन आबाद मावनायफोराव मोसौफोरखौ बांसिन बाहायोमोन नालाय आरो जोङो मोसौफोरनि फ्रायनो बांसिन सोनारनायखौबो गोदो नुदोंमोन आरो जेरै आबाद फोथारफोराव हालेवनाय आरो बायदि हासारफोर बाहायाब्लाबो जोङो गोबोर हासारफोरखौनो फोथारफोराव बा आबादफोराव बाहायनायखौ नुयोमोन नालाय, बेनिखाय जोङो गोदो मोसौफोरखौ बांसिन ओ फुजिनायखौ बा बिसोरनि मोसौनि बैसागुखालि बिसोरखौ जोङो फालिनायखौ बांसिन नुयोमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव ओ नुनो थां दों जे मोसौखौनो बांसिन सुबुंफोरा फिसिनाय जाला बा मोसौनि बैसागुखालिबो जोङो मोसौखौ ओ थुखैनाय बायदिफोरखौनो नुनो थांला आरो। गोदो जेरै मोसौनि बैसागुखालि जोंहा लाव फान्थाव ओ बा दिग्लि लथि बायदि लानानै जोङो मोसौफोरनि मोदोमाव सारनानै होयोमोन बा बिसोरखौ ओ दिग्लि लिथिफोरजों बुयोमोन जाहाथे बिसोरनाव बेराम आजारफोर जायिबादि। नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दि नेमखान्थिफोरखौ फालिनायखौ नुवा आरो। खायसेखौल' जायफ्रा मोसौ गाय दङ बा बोरमा दङ बायदिफोर खौसो फिनाय नुयो आरो मा होनो फालिनाय नुयो आरो। दानि समाव जोङो मोसौखौ बांसिन सुबुंफोरखौनो गायखौ फालिनाय गायफोरखौ फिसिनाय नुयो आरो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल समाव बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे आबाद फोथारफोरावबो जोंहा मोसौ हालिखौ बाहायना लानाय बांसिन ट्रेक्टरफोरखौसो बाहायो नालाय बेनि बेखायनो जोङो मोसौफोरखौ फिसिनायाबो खम जालांनो हमबाय आरो। जायनि जाउनाव जोंहा बैसागु बोथोराव जा मोसौनि बैसागु बेयावहाय जोङो फालिनायखौबो नुनो थांला आरो। बेबायदिनो जोंहा मानसिनि बैसागु फालिबो गोदो जेरै गाजा गोमजायै जोङो गावनि न'खरनि आंगोफोराव थांनानै ओंखाम जालायहैनाय हुदादोंंमोन। बिब्दियाबो जोंना दानि समाव एसेबां नुनो थांला आरो। बांसिनखौनो जोङो गावबा गाव गावनि न'आवनो थानानै बा गावनि न'खरजोंनो जानाय आरो गुबुनफोरनियाव जोङो आलासि जालायनो थांनाय हुदाफोरखौबो नुला आरो। आरो बेनि अनगायै बो जोंहा बैसागु रंजानायावबो जेरै गोदो दोरोङारि आगजुफोर लानानै मोसानो खारोमोन बिब्दिखौबो जोंना दानि समाव एसे खम नुसै आरो। दानि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बांसिन मबाइल फन आरो बक्स बायदिफोरखौसो लानानै मोसानो थांनायखौ नुयो आरो खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ अ दा गोदोनि समखौ लानानै एबा हारिेमुंखौ गोदो समनिफ्रायनो एंगार हायै मोनसे फोथांना लाखिबोदों नङा होमबा? बिनि बेलायाव दा गोदोनि समनिफ्रायनो जोंना जोबोर मोजाङै हम फोथानानै लाहिबोदोंमोन गावनि हारिमुखौ गावनि गाननाय जोमनायानो जा दानाय लुनाय जा। मावनाय गिदिंनायानो जाबा एबा बैसागो फोरबोफोरखौबो मोजाङै एंगार हायि बायदि हम थानानै लाना फायदोमोन।
दा बैसागो फोरबोनि बागै नोंथाङा जोबोर मोजां फोरमायबाय दा गोदो समनिफ्रायनो बैसागुखौ बैसागु फोरबोखौ माने मास मोनसे फालिबोदोंमोन होननाय खोनाबोदों आरो नाथाय आथिखालाव सुबुंफोरखौ माने बांसिन खम फालिनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय गाजा गोमजायैनो बांसिनानो फालिबो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिया जोबोद खम जालांनो हमबाय आरोना गावबा गाव न'आवनो लोगोसेनो आरो गुबुन गुबुन बायदिसिना सोलाय सोल' जालांनायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय गोदो समनिफ्रायनो जोंना जेरैबायदिहाय दानाय लुनाय एबा रंजानाय बाजानायनायनि बेलायाव जोंनि हारिमु दामग्रा जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा गंगोना बायदिसिना गुबुन गुबुनखौ लानानै लोगोसेनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव दख'ना बिदन आर'नाइ रेगे रेगें फास्रा बिदिनो खानायाव गोजा बिबार लानानै बेदिनो बैसागो फोरबोखौ एबा गोदान बोस बिसोरखौ बरायबोदोंमोन आरो। गोदोनि समाव बिथांमोना बेफोरबायदि फोरबोखौ मोजाङै लाखिबोनायनि थाखायसो जों दिनै बे बेफोरबायदियै फालिनो हादों नङा होमबा? नोंथां दा बांसिनानो फालियो बांसिनानो ओ दानि समाव माने बावगार हाबनाय रखम जाबाय एबा गावबागाव खामानियावनो बांसिन थानायनि थाखायनो माने बेफोर एसे एसे खमायलांनो हमबाय आरो बा खायफा जागायाव माने सब सप्तासे फालियो खायफा जागायाव आरो ओ खानसे बा खाननै फालियो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो सप्तासे फालिनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे गोदो गोदायनि बायदियैनो बैसागु हारिमुखौ एंगार हायि बायदियैनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बेफोरबायदि हारिमुनि दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायो बाहायनायजों लोगोसे गान्नाय जोमनायनि बेलायावबो बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय बेलाया दासिमबो जोंनि ओनसोलाव एबा गामियाव नुनो थाङो आरो नोंथां। बिदिनो जों अरायबो लाखियो लोगोसे उन्दै थाखोफोरखौबो सोलोंलांनांगोन। जे गोदो गोदाय माबोरै दङमोन ओ दानि समाव माबोरै माने गोदो गोदायखौ हेंगार हायैबायदि सोलिलांनानै हमथालांदों। बेफोरनि फारसेबो नायनो नांगोन आरो बिथांमोनखौबो सोलोंहोनांगोन आरो। नाथाय आथिखालाव बैसागु फोरबोखौ रंजानायनि बेलायाव जेरैबायदि हाय बग आरि बायदिसिना खौ दामलाबायनानै रंजालाबायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेफोरखौ मावाबालासिनो जों गावनि हारिमुनि दामग्रा आगजुखौ लांनानै अरायबो गोदान बोसोरखौ बरायलांनाय लोगोसे जों हारिमुखौबो मोजाङै बेरखांहोनांगो आरो। बिदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन जोंना ओ बेलासिनि माने हारिमु आयदा आयदा बायदिसिनाखौबो बायदि आयदाफोरावबो जोंङो बिदिनो गुबुन गुबुन माने मोजाङै माने देखायलांनो नाजानांगौ। आरो गोदो गोदायखौ लानानै अरायबो माने मोनसे लाखिलांनायखौ जों दानि समावबो नुनो मोनो। थेवब्लाबो माने मोनसे थायोना आथिखालाव बेनि थाखायनो ओ गोदो गोदायनो दा दानाय लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आइजोफोरा सफा हरसे सानफा सानसे बिदिनो दानाय लुनायानो जा मावनाय दांनायानो जा बांसिन खामानिफोरावनो बिथांमोनखौ मावनायखौ एबा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो। नाथाय गोदोनि समाव आइजोफोरा एसेबां माने मावनाय दांनायनि अनगायैबो गुबुन बायदिसिना बाहेरा खामानिफोराव बिथांमोना बारा माने एसेबां मोनथाय मोनामोन आरो। मोनथाय मोनाब्लाबो बिथांमोना मावनानै जानाय जेरावबो जेेनामोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नङा आथिखालाव गासिबो समानैनो मावनाय दांनायानो जा जियानो जा गासैयावबो समान मोनथाय मोननायखौ नुनो मोनो मावनायखौ नुनो मोनो जेरावबो। आखा फाखा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो। बेयो आथिखालनि मोनसे जोबोर गोजोन माने ओ हुदा आरो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिथांमोना बेफोरबायदि फोथांनानै लाखिबोनाय एसे दिनैनि समाव बेफोरबायदि माने मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसे बिदिनो गैयिफोरखौ माने जायफोरखौ एबा गोदोनि समाव मावनो हायैफोरखौ दानि समाव लासै लासै मावलांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा ओ लोगोसेनो बेफोरबायदिनो आरो ज दोंबोयो। बे दा बुंनो थाङोब्ला दा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना बैसागो समाव गोदो मायब्रा बिदै लोंनाय माने मायब्रानि बिदै लों हुदाया दं नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो। बेफोरबो जोंनि मोनसे हुदा हारिमुनि मोनसे एंगारहायै हुदा। बेखौबो जों अरायबो फोथांनानै लाखियो एबा दङ दासिमबो। बेफोरबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंना एम्फौ लाथा फिसिनाय। मानि गावबा गाव हि दानाय इन्दि खुन खुन्दुं लुनानै गावबा गावनो साल खुन्थानि हिसानाव इन्दि खुन्दुं दानाय दानानै गाननाय। बेफोरबायदिखौबो जोबोद नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो गोदोनि समावथ' दानि समाव जेरैबायदिहाय थिं बायदि बायदिसिनानि न' दोंलाबायो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि नङामोन। दैमा जिंनि लैथो जिंनि ओ सेराव मोननाय दुब्रि हाग्रा दुब्रि हाग्रा माने ओ बिदिनो दोल बिदिनो थोरिनि न' थोरिनि न' लुनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन लोगोसे गो गोलोम बोथोर जा गोजां ओ गासैयावबो थान्दा थान्दायाव थान्दा गरमाव गरम बिदिनोमोन जोबोद गोजोन जायोमोन। नाथाय आथिखालनि समावथ' जेरै थिं बायदिसिनाफाय गरम जायो नङा होमबा नोंथां? गोदोनि समाव माने मोनसे मोजां गोजोन आरो मोजाङै गावनि देहायारिनि थाखाय जों लोगोसेनो मावनाय दांनायाबो जोबोद समायनामोन आरो। बिदिनो मोनसे एंगारहायि जोबोद संनाय खावनायनि बेलायाव बो जोंना दोरोङारि ओंख्रि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनो सोलोंबोबोनाय एबा होबोनाय जेरै अनला ओंख्रि सबायजों साम' अनलाजों दाउ बिदिनो गुबुन गुबुनखौबो जोंना मोनसे हारिमुं माने जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि एबा संनाय खावनायनि बेलायावबो नुनो मोनो लोगोसे आथिखालावबो बेफोरबायदि संनाय खावनायखौ। गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो एबा हटेल बायदिसिनायावबो बजबना लानाय खौ एबा बिनि गोथावखौ फोरमायनायखौ जोबोद नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोबनो गैयि नङा होमबा लोगोसेनो ओ दा जोंना समाबो जानानै थांबाय ओ दा जोंनि दिनैनि आयदाखौ नों नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। नोंथाङाबो ओ जोबोद मोजाङै फोरमायबाय जे माबोरै मा फालियो बा माबोरै मा जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ। दा बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ' सै नामा?
औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो ओ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।